हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां आंङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि जे थांना थानायाव बे दाउ अमा फिसिनानै जोंङो जिउ लानो हायो नंङा होमबा नोंथां बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां औ
नोंथांङा फोरमायदो
औ जोंनि थांना थानायनि बेलायाव जोंहा जिउ बेहाय जोंनि बे जिउ मोनसेखौ मोजांङै दैदेनलांनो जों गुबुन गुबुन राहा लामा लानानै जोंङो बे जिउ मोनसेखौ दैदेनलांखानांगौ जेरै जोंङो जोंनि जिउखौहाय गुबुन गुबुन बिथिंङै जों दैदेनलांनो हायो। गाव गावनि माखासे आदब खायदाफोरनि गेजेरजोंहाय नाथाय बिनि गुदियावनो नांगौ जों सोलोंथाइ सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंहा गुबुन गुबुन बिथिंङाव जोंङो दावगालांनो हागोन आरो जों बांसिन जाय बिथिंजों जोंहा दावगालांगोन बेनि गियानखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों बांसिनै मोननो हागोन। जायनि जिउआव सोलोंथाइ गैया बैफोरो गाव गावनि जिउनि राहाखौ मोजांङै साय नानै लानो रोङा थिग बेबायदिनो जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो गिबियावनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आथिखाल समावहाय जोंहा गोदान गोदान माखासे बिगियानारि आदब खान्थिफोरजों जोङो दाउ अमा फिसिनानैहाय जोंनि जिखिनि जिउ राहा बेखौहाय जोङो दानानै लानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ जेरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जोङो बा जिब जुनार फिसिनानै जोंहा जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि आथिखाल समावहाय जोङो जेरै फार्मफोर खालामनानै जों गोबांथार माखासे जिबु जुनार फिसिनायखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो बेफोरबो जाबाय जोंनि जिउनि मोनफा मोनफा थांना थानायनि राहा आथिखाल समावहाय जों साख्रि बाख्रिखौल' जिउनि राहा हिसाबै जों साननानै लानाय जायो नाथाय बिनि अनगायैबो जे जोंहा जिब जुनार फिसिनानैबो जों जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो जोंहा आथिखाल समावहाय गुबुन गुबुन जों जिब जुनारफोर फिसिनानै जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो जेरैहाय जोङो दाउ फार्म खालामनानै जोंनि जिउखौ जोंनो देनलांनो हायो अमा फार्म खालामनानै जोंनि जिउखौहाय जों दैदेनलांनो हायो आरो बोरमा फिसिनानै जोंनि जिउखौहाय जों दैदेनलांनो हायो फुख्रियाव ना फिसिनानै जोंनि जिउखौ जों दैदेननो हायो बेफोरबायदिनो लोगोसे जोंहा मोसौ मैसो फिसिनानैबो जों जोंनि जिउखौहाय जोङो दैदेनलांनो हायो आथिखाल समावहाय जोङो बांसिनै अमा आरो ना आरो दाउ बेफोरनि फार्मखौहाय जोङो नुनो मोनबोदों जोंहा अमा आरो दाउफोरखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिनानै जोङो संसार जानायाव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो बुथुमनानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जोंहा गोदोनिफ्रायनो अमा फिसिनाय हुदा दङ अमाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे जाग्रा बेदर होननानै जोङो सिनायथिबो मोननो हादों बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय जोंहा न'आवनो बेबायदि फार्म खालामनानै फिसियामोन बांसिन न'आवनो जोंहा बिदिनो गय सिङावहाय बा खान्थाल सिङावहाय अमाफोरखौहाय खानानै जोंहा फिसिनायनि माखासे हुदाफोर दङमोन ओरै जों अमा खासि खालामनानै फिनो हायो आरो अमा बिमा जों बेफोरखौहाय फिसिनानै न'खर खुंनायाव जोङो मदद मोनबोदोंमोन जेरै जोङो न'खरसे
बा बर'फोरनि गंफ्रोमबो न'खरावनो जोङो माफा माफा अमा बा मानै अमा बिमा बा मासे अमा खासि बेफोरखौहाय जों नुनो मोनबोयोमोन दा बेफोरखौहाय जोङो अमानि गुबै आदार हिसाबै जोंहा दङ जाहैबाय गुन्दै गुन्दैखौनो जोङो गुबै आदार होनानै बुंनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जों ओंखाम खालायहैयो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा थास' बिफांखौहाय दाननानै जों रुनानै गुन्दैफोरजों जों लगायनानै होयो आरो बेजों लोगोसे लाव खुमब्राखौबो जोङो रुनानै होनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा अफ्रि बर'फोरा बर'फोराथ' जोंहा जौ संनायनि हुदा दंखायो आरो जौ संनानै फाननायनिबो हुदा दङ जायफोरा जौ संनानै फानो बैसोर सुबुंफ अमा गोबांथार अमा फिसिनानै जों बे जौ संनायनिफ्राय मोननाय अफ्रि खास्लाखौहाय जोङो अमानो होनाय जायो अफ्रि खास्ला जुदि जोंहा अमाया मोन जायोब्ला खम समनि गेजेरावनो गोबांथार देरनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो अमाखौहाय खासि खालामनानैबो फानो आरो जोङो अमा फिसा अमा बिमा दोननानै जों बे फिसा आजाय होयोब्ला जों बै फिसाखौहाय फाननानै गोबांथार जोङो रां आरजिनानै मोननो हायो आथिखाल समावहाय जोंहा मासे अमा फिसानि दामा गोबांथार दाम जाबाय जेरै मासे अमा फिसानि दामावनो जोङो थामरोजा ब्रै रोजा होननानै जों बायनांगौ जायो आरो बेबायदिनो अमा बेदरनि दामाबो गोबांथार जोंहा दाम गोसा जानायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो अमाफोरनि जों फालांगि खालामनानैबो जों जानो हायो जेरै जोंनि बर' सुबुं फोरनि गेजेरावबो गोबांथार अमाफोरनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन बिथिङाव जाय हागौ जाय जेरै हागौ बेबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै जोंनिया जोंनि जिउ राहाफोरखौहाय जों दानानै लानो हायो आरो जोंनि बर' न'खर न'खर जोंहा दाउ दिसि फिनाय बे हुदायाबो दंबोयो जेरैहाय जोङो न'खरसेयावनो थ्रिसथा सल्लिसथा बैफोरबायदि दाउ फिसिनानै जोंनि न'खरफोरखौ जों सामलायबोदों जोंनि बेफोर बांसिन हाबाफोर खौ जोंहा मावो जोंनि बर' आइजोफोर जोंनि बर' आइजोफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला गोबांथार बिथिङावनो जों आखा फाखा होननानै बुंनांगोन बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'फोर बा बर'फोरनि बा जोंनि जिब जुनार फिसिनानै जिउ राहा खुंनायनि सोमोन्दै जों बुंनो हायो दा नोंथाङाबो जों माबोरै जिब जुनार फिसिनानै जोंनि जिउ राहाखौ जोङो दानो हायो आरो जोंनि जिउखौ जों माबोरै दैदेनलांनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ नोंथां थारैनो जोङो जोंनि थांना थानाय बा जिउ राहायाव जोङो दाउ अमा फिसिनाय हाबाया जोंहा खोब मोजां बा जोङो बिनि सायाव बा जोङो बेखौ मावनानै जोङो जोंनि जे संसार जानाय बा जोंनि जिउ राहा बेखौ जोङो ना गिरनानै बा दिहुननानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां जे जेरैहाय दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोंहाथ' बर' हारिहा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनानै जाबोनाय हुदा दंखायो नङा होमबा नोंथां बे हुदाया जाहैबाय जोंहा गोदो गोदाय आजौ आजौनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे जोंहा दाउ अमा फिसिनाय गोदो गोदाय जोङो बेबायदिनो माफा मानै दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेरैहाय जोङो गोदो गोदाय जोंहा जौ संनानै फाननाय बेनिबो हुदा दंखायोमोन नालाय बै समाव बिदिनो बै जौ संनायनि अफ्रिफोरजोंनो जोंहा माखासे अफ्रिखौनो आदार हिसाबै बाहायनानै जोङो अमानो जाहोनाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे बे माखासे थास'फोर हानानै जोङो जाहोनाय जायोमोन। बीबायदिनो जोङो ओ अमाफोरखो फिसिनाय जायोमोन आरो लोगोसे जोङो गुन्दैफोर खौबो होनानै फिसिनाय जायोमोन। बेबायदिनो माफा मानै अमाखौ जोङो फिसिनो हायोमोन। आरो बेबायदिनो जोङो दाउ फिसिनाय होननानै बुङोब्लाबो गोदो गोदायनो जोंहा ओ हुदा दंखायो जे न'खर न'खर बयनावबो दाउ फिसि सिनाय नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो न'नि दाउ ओ दाउ दाउला दाउजो ना बेफोरखौ फिसिनाय। जेरै
उम।
ओ दावखासि खालामनानै फिसिनाय ना बेफोरबायदि हुदाफोरा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो दंबोयो आरो। दा जोङो आथिखालाव ओ माखासे समजों लोगोसे आरो। गोनांथियाबो बांनायजों लोगोसे आरो जे जिउनि राहा नागिरनाययाव जोंहा सानखांनानै माखासे। दाउ अमा फिसिनाय बा बुरजा दाउ अमा फिसिनाय जायखौ जोङो फार्म खालामनाय होननानै बुङोना? बे बेखौ जोङो बांलांनायखौ नुनो मोनदों जे जोङो अमा फार्म होननानै बुङोबा जे मोनसे जायगायावनो जोङो बा सासे मानसियानो गोबांथार अमा फिसिनाय बेखौ होननानै बुंङो नङा होमबा नोंथां। बेयाव जोङो गोबांथार अमा फिसिनो हायो। जेरैहाय माखासे ओ बेफोर बेफोराव जोङो आदारखौ माबोरै बुथ बुथुमनो हायो बा माबोरै जोङो फोलोमनो हायो होननानै बुङोबा, जोङो माखासे जोंङो हाथाइनिफ्राय बायनाय दाहोना ना बेनि गेजेरजों जोङो अमाखौ फिसिनो हा हायो बेजों लोगोसे जोङो माखासे गुन्दैफोर होदेरनानै जोङो अमाखौ फिसिनाय जायो आरो अमा फिसिनायाव जोंहा माखासे मोजां न'नि गोनांथि जायो। जेरै फाका न' मानो होननानै बुङोबा जोङो मासे माने अमा फिसिनायावनो जोङो नुनो मोनो जे जोङो बे अमा थानाय जायगायाव बे अमाया उरनायजों गाग्लिनायजों खिसोमनायजों हासुनायजों गोबांथार लेथ्रा जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो
औ।
माखासे न' खाथिफोराव मोनामहैनाय आरो बेबायदिनो। बिनिफ्राय जोङो थाम्फै बायदिसिना। ओ जिउसाफोर सोमजिनाय ना बेजों जोंहा माखासे अमाफोरा बेमारबो जाफिननो हागौ। बिनि जोहै जोङो ओ न' मोजां नांगौ आरो अमा फिसिनाय बेबायदिनो फाखा न'। आरो ड्रेन सिस्टेम आरो जोंहा दै मेचिन बा दैनि जोंहा मा राहा? मोजाङै सुस्र'नो हानाय राहा बेफोरबायदि थानो नांगौ आरो। बेबायदिनो जोंङो अमाखौ ओ ज' ज' जाजाय दोननाय जाया जोंङो बेखौ। खथा खथा माफानि माफानि जों खथा बानायनानै होनाय जायो। मानो होननानै बुंङोब्ला, अमा गिदिरफोरा अमा फिसाखौ अरनाय बेफोरबायदिबो जायो नालाय अरनानै खालामनाय। बेबायदि जायो आरो जोंङो माखासे बेखौ बाहागो राननानै दोननाय जायो। जे फिसाखौ फिसायजों ज'। गिदिरखौ गिदिरजों बेफोरबायदि दोननाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा ओ अमा फिसिनायाव मोनसे जोथोन लानो गोनां खोब जे जोंहा अमाफोरा बेमार जायो। नंङा होमबा नोंथां? बेनि जोहै जोंङो आगु बेक्सिन होनाय जायो। जेन'बा आगु बेक्सिन माने जोंङो आगु बेमार ना बेमार जानायनि आगुआवनो जोंङो बेक्सिन होनाय जायो। जेन' बेेनाव बायदि बेरामफोरा साबफानो हाया ना बेफोरबायदि राहायाबो जोंहा गोबां दंसै। बेनिखायनो जोंहा आथिखालाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा अमानि बेरामाबो बांबोदों। जे अमा फिसियोब्लानो जोंहा बेमार जानानै लस जानाय बेफोरबो बांबोदों। बेनि जाहोनाव जोंहा भेक्सिनखौ थुथारनो गोनां जायो। बे भेक्सिन थुनायनि जोहै जोंङो अमाखौ ओ रैखा खालामनो हायो जेनबा बेमारफोरनिफ्राय नङा हबा नोंथां थिग बेबायदि दिनो जोंङो अमाखौ फिसिनानै जोङो जोंनि जिउ राहाखौ खांनो हायो। आरो बेबायदिनो ओ सासे सुबुंङानो गोबांथार अमा फिसियोब्ला जोंनि न'सुंनि मानसिफोराबो बेयाव खामानि मावनोबा जोंङो मालिकआ लायोबा बेयाव ओ दान बान्था मोननानै जे गावनि जिउखौ सुफुंनो हायो नंङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो सासे ओ सुबुङा गावजों लोगोसे गुबुनखौबो फसंथाफायो। आरो बेबायदिनो माखासे बेदरनि गोनांथि बेखौबो सुफुंनानै होयो। आरो बेबायदिनो दाउ फिसिनायावबो जोंहा मोनसे जिउ राहा दङ'। जेरैहाय जोंहा दाउ फिसिनायनि जोहै जोंनि जिउ खांनाय होननानै बुंङोब्ला ओ मोनसे फार्म खुलिनानै गोबांथार दाउ फिसिनाय बेयाव जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउखौ फिसिनो हायो जेरै ओ ब्रयलार दाउ आरो न'नि दाउ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बा गुबुन गुबुन हादोरनि दाउ फोरखौबो जोंङो फिफैनो हायो। बेयाव जोबो जोंङो माखासे आदार हिसाबै जोंङो माइरं एबा दाहना ना बेजों लगायनानै फिसिनायखौ जोंङो नुनो मोनो बेयाव दाउ फिसिनोब्ला जोंहा दैनि जगारबोनांगौ मानो होननानै बुंङोब्ला दाउ फोर दै लोंनानै थायो बेयाव माखासे ओ दै लोंग्रा खलथाफोराव जोंङो दै होनै ओ दाउफोरनो जोंङो बेबायदि जाहो लोंहोनाय जायो आरो आदारखौबो जोंङो होबाय थानो गोनां जायनि थाखाय दाउआ जेसेबां हायो जानो हानायसेबां जोंङो मोनसे दो ओ दोनग्रा जोंङो आगजु ओंखारबाय आदार दोनग्रा बेयाव दावआ जेसे बेसेबां जालांङो इसेबांनो ओ आदार फोरा ओंखारलांबाय थागोन बेफोरबायदि आरो बेयाव जोंहा दाउ फिसिनायाव जोंहा माखासे लाइट सिस्टेमनिबो गोनांथि जायो जेन' ओ दुंथाया दिदैदोमै थायो बा दाउफोरा गुसु जायोब्ला जोंहा बेमार जानो हमो नालाय बेनिखायनो जोंङो लाइट जों गुदुंङै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंङो दाउ जोलैखौ गुबुननि फार्मनिफ्रायबो लायनो हायो आरो जोंङो दावदैनिफ्राय दाव दिहुनग्रा जोंहा गोबां मेसिनफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। बैफोरनि जोहैबो जोंङो दाउ जोलैखौ मोननो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंङो जोंनि थांना थानाय जिउ राहायाव जोंहा साख्रि-बाख्रिनि अनगायैबो दाउ अमा फिसिनायनि जोहै जोङो ओ जिउखौ खुंनो हायो आरो नों नोंथां नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां साबायखर थाबाय
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो